हेल'? ओ मा खालामदों नोंथां?
आह नै दङ' नोंथां ओ जिरायनानै।
अ ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि नोंथां?
ओंख्रियाथ' जाबाय दिनै ओ सबाय। सबाय ओंख्रि जाबाय नोंथां ओइ ना बाथोन।
अ उम। दाथ' दैज्लां बोथोर नायाथ' थाखासै सेन ख'खायाव मोननाय।
नंगौ नोंथां ओइ थारैनो।
उम बिदिब्ला दसे सावराय जासिगोन नामा नोंथां
ओ
उम
ए नोंथाङा फोरमायगोलाय मानि सायाव रायज्लायनो नंगौ नों
बिदिनो बिदिनो रायलायनोसै नोंथां सावरायलाबायसै
औ सावराय जायो नोंथां जेबो माइआथ' दा दैज्लां बोथोर ओइ गायबायानो ओइ खाव खावसेखौ गायबाय नोंथां आरो दंबावो खावसे दंबावो
औ देग्लायथ' बोथोरा गिबिथार नोंथां
नोंगौ बोथोराथ' गिबि अब्लाबो गिबिब्लाबो एसे उसुबिदा खालामबाय थादों बोथोरफोरा ओइ हानिया अखायाबो हादों होमबाबो सानसे साननै सान्दुं बुंबावो रानरुं लांफैदो दैफ्रा
औ उम गेजेर गेजेर अखाबो हानांगौ सा मुंबो दुंनांगौ
नोंगौ खावसे गायबाय नोंथां ओमफ्राय दंबावो
अ उम
नोंथांमोननिथिंलाय
जोंनिथिं जोंनि गामि खाथियाव गायबाय नोंथां खिन्थु जों गामिया माइ गायजाया बोरि ना ओंखायनो माइ गाया जों गामियाव
अ अखाफोर हाबाबो दै थाया नामा नोंथां मोन
जोंनि जायगायाव बिराद माने कन्टिनिउ अखा हाबाय थाबासो दैयालाय थायो थेवबो माने आथिखालाव माइखौ जोंना जों गामियावाय फ्रायानो गायला होनजायो माने खस्थ' जायो जोंना माइखौ जेन थेन अखाजों गायनानै दोननो हाबाबो माने ओ खुरान होबानो माइआ मोजां जाया बिनि थाखायनो माइफोरखौनो मोना जाय थाखाय माइ आबाद मावनायखौबो दोननानै माने आथिखालाव बै साहाफातनि आबादखौसो मावनाय मावसै नोंथां
अ अ नंगौ अब्लाथ' नोंथांमोननिथिं साहा आबाद मावो होमबा ना नोंथां
औ औ नोंथां
ओ बिनिफ्राय आरो आरो माबाफोर ओइ
ओ साहा आबादनि अनगायै माइ आबादनि अनगायै गुबुन मोनसे आबाद फोर मैगं थाइगं बा माबा बारि बागान गिदिर
औ औ बिदिनो जों गामियाव साहा आबादाथ' बयनिबो न' खावनो दङ होनजासै आरो लोगोसेनो बि बिदिनो न'आव जानो थाखाय मैगं थाइगं गायो आरो खायसेया फाननो थाखायबो गोबां मैगं थाइगं दायो दैज्लां बोथोर नालाय दा दैज्लां बोथोरनि मै गं थाइगंफोरखौ बिराद गायो जों गामियाव बेफोरखौनो फाननानै रां आरजियो आरो
औ दा दैज्लांआवथ' गोबां एसे उसुबिदाबो जायो अखा बांखाजों जेनेबा ओइ मैगं थाइगंफ्राबो सम मथे जानो नागिरा जेनेबा दै लोमबाबो थैनायनि बांसिन चान्स बा आसा थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अब्लाबो बिनि गेजेरावनो गायो आरोना
औ बिदिनो अखा बाराद्राय जायोबाथ' माखासे मैगंनि माने बिफांफोराहाय थैनानै थाङो आरो गोबांथार सान्दुं दुंबाबो बेनो बांद्राय अखा हाबाबो बेनो मोनसे मोनसे
औ ओरैनो ओमफ्रायओ साहा आबादफ्रालाय माबायदि बेफोरो जेबो उसुबिदा जाया खोमाना अखा बांखा बै सान्दुं बां ओमफ्राय दुंबाबो अखाफोर बारा हाबाबलै
ओ माने आं थ' बारा मोजां मिथिया थेवबो माने आं मिथिनाय बायदि साहा आबादनि थाखाय जेसेबांनो अखा हायोना एसेबां माने दायो दा अखानि सिजनावहाय दैज्लां समावहाय माने बिजौआ थाब थाब ओ बिजौआ थाब थाब लावो होननायसो खोनादों आङो बिनि थाखायनो माने साहा आबादनि बिनि थाखाय मोजांसो आरो माने साहा आबादनि थाखायबो अखा गैद्राया दै गैद्रायाबाथाय माने साहा बिफाङाबो रानलांनो नागेरो नोंथां जायोबाथाय माने दै सारनांगौ जायो जों मेचन बरिंफोर लगायना नानै दै सारनायखौसो जों नुनो मोनो
औ ओरैनो ओ नोंथांमोननि जायगायाव होनबा दैया आरो ओ बा दैबाना बेफोरदि इसेया खम जायोना होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ जों गामिया माने बालासियाना जोंनि हाया गोबां माने अखा हाबाबो दसे समनि थाखायल' दैया जमा जानानै थायो बिनि उनावनो जेब्ला अखाया अखाया हागायो अब्लानो माने माने रानलांफिनजोबो आरो ओंखायनो दै बानाबो खम जायो आरो बिदिनो लामा सामाफ्राबो बांद्राय हाब्रु हाला जाया आरो जोंना बालासिया हा नालाय
औ होमबा नोंथांमोननि गामियाव सा आबादा बांसिन ओ आबाद मावजायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां बिदिनो साहा आबादाथ' थाखाबाय लोगोसेनो बारिफोराव गयफोरबो थायो आरो बिफां गय गय बिफां गायनानै दोनो
औ बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ जानायनि गोबां फाथैफोरबो गायनो जायोजां नु नोंथांमोनियाव
औ नोंथां बेनो बर' न'खरनिया गय बिफां थाबाथाय माने फाथैआथ' थाखायो होननाय बादि
अ थारैनो जोबोद गोग्गाथाव बेफोरो थानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
ओरैनो नोंथाङा ओइ साहा साहा बागान बा साहा आबादनि सोमोन्दै बुंदोमोन ओ बैफोरखौ गामियावनो ओइ बैफोरनि माबाखौ प्रडाक्सन बा बैफोरनि बाहायखो बाहायनायखौ ओ गामिफ्रावनो
औ।
जियो ना गुबुन जायगाफ्राव ओ एसेफोर दैथायहरो नोंथाङा
अ। अ जोंनि जायगायाव खालि बेफोरखौ प्रदाक्सन बा दिहुनथाइखौल' दिहुननाय जायो नोंथां। ओ जोंनिनो खाथियाव माने बिनिनो दारिमिन दङ'। साहा साहा आबादनि ओ आरो बे बे खाथिनि दारिमिनावबो हरो लोगोसेनो ओ माने जोंनिनो एरियायावहाय एसे गोजान जायो आरो बेयावबो हरनायखौ जों नुनो मो नो आरो नोंथां।
औ थिगानो। अब्ला साहा आबादजों ओ बांसिन गामि ओनसोलाव ओ नोंसोरनियाव जिउ खुंनाया बांसिन साफात साहा आबादनि सायाव सोनारनानै दं नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
आ लामा सामा ओरैनो ओ-ओनसोलाव नोंसोरनि थांलाय फैलाय हान्थि हान-हान्था मेलानि थाखाय उसुबिदाफोर नामा नोंसिनिथिं?
जोंनिथिंथ' जेबो लामा सामानि थाखाय जेबो माबा जेंना गै या नोंथां।
औ होमबा नोंथांमोनजों लामा दालां नोंथांमोननिथिं हान्थिम हान्था मेलाफ्रा मोजां जायो होमबा ना नोंथां?
औ औ बेनिखायनो रोगाथाइ राहानि थाखाय जोंना माने हान्था मेलानि थाखाय जेबो माने बेफोरबायदि जेंनाखौ नुनाय जाया आरो नोंथां।
औ ओरैनो ओ
गासैबो गामि ओनसोलफ्राव ओ हान्था मेला लामाफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला थारैबो थारैनो मोजां। नङा होमब्ला ओइ बयहाबो सुबिदा जायो ओ गारि म थर थांनायनि ओ नों आङाबो थांलाय फैलाय ओ साइकेल जा गारि जा थाबायनानै थां ओ जेबो उसुबिदा गैया नङा होमबा? बिदि जायो।
औ बेनिखायनो जोंनो माने लामा सामाफ्रा बिराद मोजां जाथार नांगौ आरो बे फोर बायदि हान्था मेलानि थाखाय होमबा जोंहा गोबां गोरलै जायो बे फोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायावनो जा बबेबा दाबसे जायगायाव थांनायानो जा खम समनि गेजेरावनो जायो आरो लामा गाज्रिबाथाय नोङो एसे अखा हाबानो गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो ना।
औ। अब्ला नोंसिनि ओनसोलाव ओ जौगाथायाथ' गोबाङानो दं बायदि आं सा नो लोगोसे मोब्लिबफोरनि ओ सुबिदाफ्राबो थागोन नोंथांमोननिथिं।
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिं मोब्लिबनि सुबिदायाबो मोजाङानो।
अ जोबोद मोजां अब्ला नोंथांमोननिथिं जौगाथाया एसे ओ गामियारि जौगाथाया एसे ओ गुबुन गामि बा गुबुन जायगानिफ्राय नोंसिना एसे साबसिनाव दं होननानै साननानै लाहरनो हायो आरो दा ना।
बिदिनो बुंजायो नोंथां मानो होनना बुंब्ला लामाफोराबो मोजां मोब्लि बाबो जोंना मोब्लिबाथ' दायो सो बिदिनो गुबुन माबा एरियाफोरावबो मोजाङानो थेवबो जों गामियावबो मोजां।
औ।
आरो जोंहा माने ओ माइ आबाद गैयाबाबो बेे जोंनि गामियावहाय बे साहा आबाद नि सायावनो सोनारनानै जे जिउ खुंगासिनो दङ' बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे माने माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन माने आबाद जेरै साहा आबाद गय गय गय आबाद बेफोर बेखौ मावनानैबो जिउ खुंनो हानायखौ जोङो नुहुरो आरो आथिखालनि मुगायावहाय। माने माइ अनगायैबो
थारैनो थारैनो नोंथां। अब्ला नोंथां ओ समाबो जोंना जाबाय। ओ दोनथ'दिनि नामा?
औ औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
औ।